नोंथाङा खोनादोंना, हेल' खोनादोंना?
आङो खोनादों ओमफाय एसे लासै लासै खोनादों आङो नोंथांनिखौ
औ बिदिब्ला जागायनोसै। अ नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु बोथोराव बैसागु बोथोरखौ मा माबायदि रंजायो आरो माबोरै रंजायो? एसे फोरमायनो हागोन ना?
जोंनि ओनसोलावथ' बैसागु बोथोरा जोंहा गाजा गोमजायैनो फालिनाय जायो दा बैसागु बोथोरजों लोब्बा लाखिनानै माखासे हारिमु आरि मोसानाय बादायलायनायबो बो जोंनि ओनसोलाव खुंनाय जायो दा बेजों लोगोसे जोंहा बैसागु रंजानायनि मुंआव समाजखौ गामि लानानै सहैनो ओ ओंखाम जानाय हाबाफारिबो जों लायो बे ओंखाम जानाय हाबाफारिआवनो जोंहा गोखा गोखै ओ मेगंजों ओ बेदर संनायबो जोङो जायो माखासे ओ माने ओ समाजखौ लेंहरनानै समाजनि सुबुंफोरखौ लेंहरनानै जोङो जाहोनाय जायो दा बेजों लोगोसे जोंहा बेफोरबो बेफोरथ' जोंहा मोनसे ओ समाजखौ लानानै ओ खुंनाय मोनसे बैसागु फोरबो दा जोंहा बैसागु फोरबोआव हो गामि ओनसोलावबो सेंग्रा सिख्ला ज' ज'यै रंजानाय जायो दा न'खर न'खर हाबनानै मोसानाय ओ रंजानाय खाजा जानाय बेफोरबादि ओ हाबाफारिफोरा जोंनि समाजाव सोलियो दासिमबो ओ बैसागु बोथोरनि मुंआव गोबां ओ लाइमोनफोरनि थाखाय माखासे ओ हाबाफारिफोरबो खुंफुङो जेरै खेला दुलाफोरबो जोङो गथ'फोरखौ ओ मोसा होनो रंजाहोनो थाखाय जों गुबुन गुबुन एक्टिभिटिसफोरबो आथिखालाव लानाय नुनो मोनसै हो नाथाय ओ सिगां समनि बैसागुफोर फालिनाय आरो आथिखालनि बैसागु फालिनाय गोबां फा फाराग नुनो मोनसै मानोना आथिखालाव गोबां लाइमोनफोराबो ओ जोंहा गोरों गोरों सुबुंफोर ओंखारबाय आरो दानि समावथ' जोंहा लेखा गोरों बुहुद दङ बेजों लोगोसे साख्रिआवला बिथांमोनहाबो जोबोद गोख्रैयैनो बांबोनो हमदों मानोना बेफोरबादि ओ सुबुंफोर थानायनि थाखाय साननाय ह'नायफोरा एसेब्लाबो आपडेट जायो दा बयनिबो साननाय हनाया ओ एखे नङाब्लाबो बा बांसिनानो फ्राय ओ साननाय हनाया एखे जायो मानोना जोङो ओ समजों लोगोसे जोङो बैसागु‌ फोर फालिनायखौबो जोङो गोजौ फारसे आपदेड खालामनायाव एसेब्लाबो मानि हाइ फाइ खालामनो हादों आरो बेखौ बुंनो हायो नोंथांमोननि ओ एरिआयावलाय नोंथांमोननि समाजावलाय माबादि बैसागु बोथोरखौ फालिनाय जायो
ओ जोंनि गामियावथ' बैसागु बोथोरखौ ओरैबायदि फालियो बेै बैसागुखौ जोङो सैथ्र' मासनि जोबथा सान बावबो जोंहा संक्रान्ति हिसाबै फालिनाय जायो बे संक्रान्तिआव जोंहा ओ गामिनि मानसिफोरा मोसौ मैसो बेफोरखौ ओ थु खैनाय जायो थुखैनानै थुखैनानै बेखौ ओ दैआव थुखैहैयो आरो दैआव थुखैनानै बेखौ ओ फोथाराव हगारला हगारनानै दोननाय जायो बेनिफ्राय एक थारिखाव एक थारिखाव मानसिफ्रानो ज' ज' ओंखारनानै ओंखारनानै गिदिर गिदिर गिदिरा उन्दैखौ मान होनानै मान होनोनानै आरो उन्दैआ गिदिरखौ मान बावनानै बेफोरबादि फालिनाय जायो आरो आरो गामिनि सेंग्रा सिख्ला ज' ज'जाजाय बोराय बुरै ज'यै ओंखारो गामि गामि मागियो पिकनिक जायो आरो आ आं नोंथाङा आथिखालाव गोदोनि बैसागु आरो दानि बैसागु बैसागुनि फाराग माबायदि सोलायबोदों माबायदि जौगाबोदों बेफोरखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
नंगौ आङो एसे सिगाङावसो बुंलांखांबाय ओ ओ सिगां समनि बैसागु फोरबो फालिनाय आरो आथिखालनि बैसागु फालिनाया जोंहा गोबां फाराग नुनो मोनसै मानोना सिगां समनि बैसागु फोरबो फालिनाया जोंनि मि मिथिनायाव आबै आबौमोनहा ओं जेब्ला बैसागुफोरबो रंजायो अब्ला जोंहा गोबाव समसिम मानि बैसागु रंजानाय फोरबो साननै सानथाम बा सप्ता खनसे ओ जोंहा सानफ्रोमबो बैसागु रंजानाय फोरबो फालिनाय जायो दा बेफोराव जोंहा सोरनावबा जानाय लोंनाय सोरनावबा मोसानाय सोरनावबा बायदि बायदि हाबाफारि माब्लाबा जोङो सानसे मोसानानै ओ अखानायै ओंखाम जानाय लावखार ओंखाम जानाय गथ' गथायाइ बोराय बुरि ओ ज' ज' न'खरैनो ओंखारनानै दुब ओ गामिनि दुब्लिनि फोथार बा न'सुंसेनि फोथारफोराव जोङो जमायै खाजा जानाय नुनो मोनो। ना आथिखालनि बायदि नंलिया दोहोन दा जोंहा गोबां सोलायबोबाय आरो गोदो जोङो आबौ आबै समनि टाइमाव जोंहा बैसागु फांसनफोरखौबो बा बेबायदि खुंनाय जोङो खोनाबोआखै नाथाय आथिखालाव बुहुत हाइ फाइ माने हारिमुजों लोब्बा थानानै हारिमुखौ गोजौ फारसे लांनायाव बेबो मोनसे गोख्रोङैनो बिफाव लादों मानोना आथिखालनि बैसागु ओ फोरबो फालिनाया गोबां ओ हारि मुजों सोमोन्दो थानाय गासैबो फोरबोफोरानो हारिमुजों सोमोन्दो थानाय दा बे बेखायनो हारिमुखौबो गोजौ फारसे लांनाय जाबाय प्लास बेजों लोगोसे ओ गावनि ओ साननाय हनाय गोसोनि साननाय हनायखौबो फोरमायनाय जाबाय दा बेजों लोगोसे ओ जोंहा गेदेमाफोरजों लोगो हमलायनाय जों आथिखालाव ओ बायदि बायदि हाबाफारि लानाय नुनो मोनसै गेदेमा सुबुंफोर समाज सिबियारि फोर बिथांमोनखौ लानानै समाजखौ लानानै मोनसे बैसागु फोरबोनि नामावनो जोंहा गोखा गोखै जानाय नेमफोर फालियो दा बिथांमोनखौ आलासि महरैबो लेंंहरनाय जायो। प्लास बेजों लोगोसे सिनायलायनाय बा लोगो हमलायनायाव जोङो मोखांजों मोखां नुलायब्ला मानि ओ सोमोन्दोआबो गोरा जायो दा बेजों लोगोसे जोंहा स समाजनि माखासे नेमखान्थिफोर दा आरो बैसागु फोरबो फालिनायजों हारिमु बैसागु फोरबो फालिनायजों लोगोसे हारिमु मोनाबिलिबो जोंहा ओ आथिखालाव लाखिनाय नुनोमोनसै दा हारिमु मोनाबिलि याव जोंनि लाइमोनफोर खौ मोसानाय खुसे थुलुंगा होनाय आरो जोंहा हारिमु बादायलायनायबो खुंनाय जायो। दा ओ लाइमोनफोरनि थाखायल' खुंनाय जाया बेखौ आ हाबा जानाय आइजो माहारिफोरनि थाखायबो बैसागु हानजा मोसानाय होनै जोंहा आथिखालाव खुंनाय नुनो मोनसै आरो बेजों लोगोसे ओ गोबां सनमान गोनां आलासिफोरखौबो जों फरायनाय नुनो मोनसै। बैसागु बोथोरजों ओ खाब जाहोनानै आथिखालाव बैसागु फोरबो फालिनाया जोबोरैनो गाजा गोमजायै आरो हाइ फैजासिमबाय ओ गोदोनि बायि नंलिया आथिखालाव गोबां सोलायबाय ओ साननाय हनायफोराबो माने गोबां सोलायबाय दानि आथिखालनि ओ सुबुंफोरनि साननाय हनाय आरो गोदोनि साननाय हनायफोरा एसेब्लाबो आलादा जायो मानोना गोरोंफोरनि साननाया एसेब्लाबो आलादा जायो नाथाय ओ गोदोनि समाव जोंहा लेखा फरायायावबो बारा गोरों गैयामोन होननानै जोङो मिथिबोदों फरायबोनो मोनदों हिसाबै आं बेखौनो बुंथिबाय‌।
आंबो बेखौनो बुंनो सानोदि गोदोनि आरो दानि बैसागु रंजानाया गोबां फाराग जाबाय आरो गोदोनि दिनावहाय जोंनि बर'फ्रा जोंनि आंगोनिनो बर'नि दामग्रा देग्राफोरखौ लानानै रंजायोमोन नाथाय आथिखालाव गोदोनि देर गोदोनि दामग्रा दुमग्रानि दामग्रा देग्रानि सोलाय ओ आथिखालाव बक्स गिदिर गिदिर लानानैसो रंजानायखौ नुनो मोनसै बिराद सोलायबोबाय आरो ओ बि बि बिदि बिदि बिदि सोलायबोनायखौ नुनानै साननो गोनां जायोदि जोंनि हारिनि हारिमुनि दामग्रा बुथुफ्राबा बिदिबा जोंनि हारिनि हारिमु बेदि सिनायथिफ्रा गोमालांनो हागोन गोमालांनो हागौ बेनिखायनो दा आथिखालावबो गोदोनि दामग्रा देग्राखौ बाहायफिनोबा मोजां जायो आरो बेखौनो सानो आङो ओ ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव दमासिखौ बोरै माबायदियै रंजानाय जायो।
जोंनि ओनसोलावथ' दमासिखौ बेबायदि गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। गावबागाव न'खराव बिदिनो फोरबोनि मुङाव एसे एनै ओ एन्थाब फिथा सराय सावनानै जाबाय बेनो सै नाथाय जायगा लायो जायगा गुबुन गुबुन जानो हागौ नाथाय जोंनि ओनसोलफोराव बारा बेबायदि ओ माने गोगोमै फालिनाय जाया गावबा गाव न'खर न'खरावनो ओ ओ सावनानै जाबाय बेनिफ्राय ओ स्रोब थाबाय बेबायदि आरो नाथाय गुबुन गुबुन जायगाफ्राव गुबुन गुबुन खुंनो हागौ। नाथाय जोंनि एरियायाव बेबायदि आरो
फिथा लारु सिथाव जायो आरो ना।
औ आङो दा नोंथांनाव मोनसे खोथा सोंनो सानबावबाय जे बेजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोनहा दायो माइ गायगोन ना गैया नोंथांमोनहा माइ गायोना?
ओ जोंहा माइ गाया‌। मानो होनोबा जोंहा न'खराव रावबो खामानि मावग्रा मानसियानो गैया सानै साथामल' थानाय जायोना। आथिखालाव नों माइ गायनोबथाय बिराद खामानि जानानै फैयो। न'आव न'आव थाग्रा मानसिबो नांगौ जायो बिनि थाखायनो जोंहा माइखौ गायाखै आरो गाय ला आरो।
नोंगौ माइ गायनो थाखायबो जोङो मानसि नांलायगौ बेबो नङा दा गोबां खस्थ' जायो बेवहाय गोबां खरसानिबो गोनांथि जायो दा माइखौ गायखांनायनि उनाव ओ हानाय हानायसिमहालागै गोबां हाजिरानिबो गोनांथि जायो। जों गोबां खामला हाजिराबो सोनांगौ जायो दा एवनायनिफ्राय लानानै बा ट्रेक्टर एवनायनिफ्राय लानानै गायनाय हाजिरासिम बा माइ मोनजासे गोबां खरसा जायो दा बेफोर खरसाफोराबो जोंहा ओ मोनस्लाबबाय थाया मानसिनि आखाइायावथ' फैसा थाबाय थाया नालाय, दा गोबां खस्थ' जायो बयहाबो जोंहाबो बेबायदिनो एखे गायनाय जाया ओ दिनैथ' टपिकआ जोब्बाय सावरायलायनायखौ एसेयावनो दोन्थ'नोसै
गोजोन्थों नोंथां औ